खोनादोंना नोंथां औ नोंथां खोनाद दोंना।
हेल' नोंथां।
औ हेल खोनायखै।
औ नोंथां ‌ओ नोंथांखौ ओ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथाङा आंनो दसे सम ओ होन नो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ ओ नोंथांनाव ओ नोंथांनाव आं सोलोंथाइनि सोमोन्दै एसे जे फोरमायनो होना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन सोलोंथाइनि सायाव नोंथां आो सावरायनो हागोन जेरैहाय जोंहा ओ सोलोंथाइ बु ब्लाथ' जों गाैबो मिथिखागौ जेराव जों बुङो सोलोंथाइया गियान मुन बा गोजौ थाखोआव जौगानो हानाय बा न'खर जौगानाय बा गामि जौगानाय सोलोंथाइआ बेनो आरो जेरैहाय जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्ला जिउआव दावगानो हाया बा जों जिउआव देरहासार जानो हाया ओ बि दिनो सोलोंथाइयाबो जोंनि गोनांथि जानानै फैबाय जेरै ओ सोलोंथाइ लानानै गोबां मानसियानो साख्रि बा बाख्रि मोनबोदों बिदिनो गोबां मानसिया जिउआव जौ जौगासार जानो हादों बिदिनो
आनोथा।
सोलोंथाइ लानानै ओ गामि गामि बाफोराव गोबां गियान होनो हादों बा इउन सोरजिना लादों ओ सनमान सोरजिना गासैबो मिथियो आरो ओ बेजों लोगोसे जोंहा सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ थ जों गासैबो मिथिगौ आथिखालनि मुगाया जौगानाय मानि थाखाय बे सोलों बे जोबोर जौगानाय मानो होनना बुङोब्ला सोलोंथाइ गैयाब्ला जों जेरावबो जौगानो हाया बेखौ जों गासैबो मिथिगौ आरो। बिदिनो ओमफ्राय आथिखालाव ओरैबायदि ओ मोनसे गियान गोनां बा मोन से जौगानाय जानानै फैबाय जायनि जाहोनाव सोलोंथायाइ गैया जै बुजु जानो मोनला ब रावबो थांनो हाया जालांबाय जेरै
औ नोंथां।
आथिखालनि मुगायाव ओ सरखारा जोङो सोलोंथाइ लानो थाखाय ओरैबायदि हेफाजाब। जाब खालामदों जेरै गामिफोरनि एल पि स्कुल फोरावनो उन्दै उन्दै गथ'। थ'फोरनो जेरै लेखा बिलाइनि आंखाल गैयाजासेनो। जानाय लोंनायनि जानाय ओ सानजौफुंनि जानाय आदार।
औ नोंथां।
आरो बिसोरनो ओ गोजां बोथोर बा सुवइटार होनायखौबो जों नुनो मोनदों बेफोरबायदि
अ नोंथां।
ओ बिदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला एसे ओ एसे गोजौ था खोनि फरायसाफोरनोबो होनायखौ जों नुनो मोनदों जेरै क्लास सेभेन इद नाइन गासै भारत भारतनिफ्रायश नायखौ जों मोनो आरो जेरैओ आरो स हाजारानि। आथिखालाव लानो हानाय जाबाय बिदिनो थ' सोलोंथायाइ गैया होननानै जों बांसिनानो मिथिगौ। बुंङो
औ नोंथां।
गोदो‌ जोंहा। ओ सोलोंथाइनि जेबो गियान गैयामोन गोदो जेबो गारि मथ थर मेसिन जौगायनाय बेदि गैयामोन आरो।
औ नोंथां।
बिदिनो गामि गफायाव आ बाद मावनाय यनाय बादाय जानाय खामानि दामानि मावनाय हेफाजाब होनाय मद' होननाय बेफोरखौ दङमोन गोदो मा आथिखालनि माबाया बेबायदि नंला
लेखा फरायदोंमोनब्लाबो गोदो जोंहा आबै आबौमोना ओ जोंनि बर' रावजों फरायनायखौ जों मोनथियामोन आरो गैयाखौनो होनजायोमोन। बर' रावजों फरायनाय गैयामोनलायनो गोदो आबै आबौ मोना ओ फरायदोंब्लाबो जा सासे लेखा फरायदों जबोद गोरों जायोमोन आ रो मानो होनना बुङोब्ला फरायनायखौ जों मि बांला रावजों फरायोमोनो आरो असमिया रावजों फरायोमोननो बेबायदि होननानै
औ नोंथां।
गोदो आरो जोंहा आइजो सोलोंथाइाबो गैयामोन होननानै मिथिगौ मानो होनना बुंङोब्ला गोदोथ' जोबोर सनमान होन- सनमान होननानै मिथियो मोन जेरै आइजोफोरखौहाय एसे ओ सनमानखौ खालामामोन आरो मानो होनना बुंङोब्ला बे आइजोसो बे सोलोंथाइ लानानै मा खालामो होन्नाय सोदोबा दंङमोन आरो। बेनिखायनो आरो ओ आइजो सोलोंथाइया एसे खममोन नाथाय आथिखालनि मुगाया ओरैबायदि जौगाबाय जेराव आइजो बा हौवा बेफोरखौ सोलोंथाइ लानायाव नायला आरो बिदिनो आइजो बा बो। सोलोंथाइ लानो हायो बा हौवासाबाबो सोलोंथाय लानो हायो।
औ नोंथां नंगौ।
सोलोंथाइ लानानै ओ मोजां मोजां साख्रि बाख्रि लानायखौ जों नुनो मोनदों। न'खर सालायनायखौ जों नुनो मोनदों फोरोंगिरि जानानै गथ' गथायखौ फोरोंनायखौ जों नु नुनो मोनदों आरो।
औ नोंथां नंगौ।
दावगानायजों लोगोसे सोलोंथाइ लानायाबो जोबोर गोख्रों जाबाय। जेरैहाय ओ
ओ दा आथिखालनि मुगायाव नै गोदान मुगायाव जेरै ओ सो लोंथाइ लानानै जों सरखारनिफ्राय गोबां मदद मोनदों जेरैहाय ओ जिनै थाखोआव मोजां सेथि ओ मास सेथि मासियाव आवग्रिनो हायोब्ला ओ सरखारनिफ्राय स्कुटि मोननो हायो आरो ओ स्कलाफोरखौबो मोननो हायो।
ओ नोंथां।
गोजौ गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय जों गामि ओनसोलाव ओ इसेबां गिदिर ओ सो लोंथाइ एबा सोलोंसालि बा फरायसालि गैया बिदि
औ नोंथां नंगौ।
थांनानै सोलोंथाइ लानायखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो आरो थ बुङोब्ला जोंनो
ओ नोगोरफोराव जोङो जोंनि सोलोंथाइ लानायजों एखे जाया मानो होनना बुङोबा नोगोरफोराव जोबोर गोजौ थाखो सुबुं थायो जेरै ओ साख्रि बा अफिसार बिदिनो गोबां ओ सोलोंथाइ लाना
औ नोंथां।
सायाव आरो फंनैसो माबाफोर बुंनोब्ला बुंजागोन
औ नोंथां ओ नोंथाङा जों सोलोंथाइखौ ओ नांगौ जायो नोंथां सोलों थाइआ जोंनि मोनसे ओ ओ सोलोंथाइआ जोंनि मोनसे आखुफोरखौ सोलायहोनाय मोनसे ओ माब मोनसे सोलोंथाइ लानाय आरोना नोंथां ओ सोलोंथाइखौ जों लानांगौ जायो मानोना जों बे सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जों ओ गावनि जिउखौ आरो नखरनि थासारि आरो समाजनि थासारिफोरखौ ओ सोलायहोनो हायो नोंथां ओ बिदिनो जों ओ सोलोंथाइ ओ सोलोंथाइखौ जों मोजाङै गोसो होनानै लायोब्ला जों ओ सोलोंथाइजों बे सो सोलोंथाइजोंनो जों गावनि जिउखौ ओ गावनि जिउखौ मोजां खालामलांनो हायो जेरै ओ सोलोंथाइखौ जों लानानै ओ साख्रि ओ साख्रि बाख्रिफोर लानो हानाय जायो नोंथां। ओ बिदिनो ओ बिदिनो जों सोलोंथाइखौ ओ मोजाङैनो लानो नाजानांगौ नोंथां सोलों थाइ ओ सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जों गासैबो ओ फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोनांथार जानानै फैदों नोंथां। ओ बिदिनो ओ बिदिनो ओ नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो सोलोंथाइ ओ आथिखालाव ओ सोलोंथाइ जोबोर मोजां जानो हमदों ओ गोदो गोदायनि ओ गोदो गोदायनि नेमफोरखौ जोङो ओ फालिनो हायाखैब्लाबो दा जों आथिखालाव ओ बे गोदान ओ गोदान सोलोंथाइ लानानै गासैबो ओ आइजोफोराबो सोलोंथाइ लानायाव जौगाबोनो हमदों। नोंथां ओ बुं ओ दानि ओ आथि आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला जों ओ फरायसा फरायसुलिफोरखौ गोबां ओ गोजौ थाखोआव जौग गानो नुनो मोननाय जादों नोंथां ओ बिदिनो जोङो सोलोंथाइ लानायावबो ओ सरखारफोरनिफ्राय जोबोर हेफाजाब मोननो हानाय जादों। नोंथां ओ जेरै ओ जाय जायफोरा फरायसुलिफोरा ओ गोबां ओ गोबां ओ मार्क लानानै उथ्रिसारदों बेसोर बिथांमोननोबो सरखारनिफ्राय ओ उम रां होनानै हेफाजाब होनाय जादों नोंथां जाहाथे ओ सोलोंथाइ लानायाव जेबो जेबो ओ हेंथा एबा जे प्रब्लेम फैनो हाया बेनि थाखायनो हेल्प ओ हेल्प मोननाय जादों नोंथां। ओ बिदिनो जोङो सोलोंथाइ लानायाव ओ ओ बेफोरबादिनो ओ सरखारफोरनिफ्राय हेल्प मोननो हायो नोंथां। नोंथां। बिदिनो ओ बिदिनो सोलोंथाइखौ ओ बेफोरबादिनो जोङो मोजाङै ओ लानो नाजानांगौ नोंथां। नोंथां ओ नोंथाङाबो बो ओ आरोबाव माबा फोरमायनो दोंबावो नामा?
जेरैहा जङो सोलोंथाइ लायोब्लाथायबो जोंहा जोंनि थाखायनो जोबोद ओ मा होनो जोंनि थाखायनो जोबोद गोनांथार जेरैहाय दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनोब्लाथ' जोङो सोलोंथाइ नांथारगौ जेरैहाय जोङो ओ बेबायदि दाबसे जायगायाव दावबायोब्ला गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो लिरनाय नुगोन बा बरद फोराव लिरना दोननाय नुगोन बे ज जायगानि मुंआ मा बा बे जायगायाव मा मा जिल्लायाव गोलैयो बेफोरखौ जों ओ रायखांनो रोंनांगोन जेरैहाय जोंहा सोलोंथाइया बे ओ जोबोद मदद होबोदों आरो बिदिनो जोङो एसे एनै सोलोंथाइ लानानै ओ आइजोफोरा गाव गावनि फिसाफोरखौ सोलोंथायाइ लाफिनो होफि फिनो हायो जेरै ओ दफा दनै फोरोंनो हायो बिदिनो आरो ओ सोंलों आया मोनसे ओ गियान जेरै सोलोंथाइ गोनां मोनसे आइजोनि न'खराव जेब्लाबो सुख सान्तिखौ जानायखौ जों नुनो मोनो मानो होनन बुङोब्ला बिसोर सोलोंथायाइ लानानै जोबोर गियान आरजिनो हायो जायनि जाहोनाव न नखराबो सान्ति जायो होननानै मिथियो आरो। बिदिनो सोलोंथाइ आ जों जोबोर गोनांथार आरो।
औ नोंथां।
औ।
अ हेल' नोंथां।
औ औ।
जोंनाबो जाबाय नोनथां।
औ।
ओ दिनैनि बे ओ सोलोंथाइनि ओ सावरायनायखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां। ओ‌ नोंथांनिफ्राय आं ओ‌ सोलों थाइनि सोमोन्दै ओ मिथिनो मोना गोजोननाय थाबाय नोंथां। दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।